हेल' नोंथां।
हेल' नोंथां खोनादों नोंथां खुलुमबाय।
खुलुमबाय खुलुमबाय स' जोङो बे समावहाय दिनै आरोबाव मोनसे गोदान टपिकनि सायाव जोङो रायज्लायगोन। नोंथां नोंथाङा बे समावहाय फ्रि दङ ना नोंथां।
फ्रि दङ नोंथां रायज्लायनो हागोन।
औ दे हामबायसै स' बे समावहाय जोङो ससियेल मेडिया
औ ससियेल मिडियाया जोंनि थाखाय मोजां। मोजां ना गाज्रि मा रोखोमै जों ससियेल मिडियाखौ बाहायनाय जायो नोंथाङा। एसे फोरमायनानै हो।
औ ससियेल मिडियाखौ ना दे। ससियेल मेडिया होनोब्लाथ' जोङो। दिनै मा होनबावगोन दाथ' जेनेबा बे ससियेल मेडियानि गेजेरजोंनो जेनेबा जोङो थिग बेबायदिनो गोबां जेनेबा मा होनो। बे ससियेल मिडियानि गेजेरजोंबो आथिखालाव मानसि। फोर गोबां मा खालामनो हादों जेनेबा गावनि जिउआव। जौगाबोनायखौ जों नुनो मोनदों मानोना बे। ससियेल मिडियानि गेजेरजोंनो जेनेबा। मा होनो जोङो बायदिसिना जेनेबा खोरांफोरखौ बायदिसिना। बायदिसिना रादाबफोरखौ बायदिसिना जेनेबा खबरफोरखौ गोजान गोजाननिफ्राय जोङो जेनेबा बे ससियेल मिडियानि। नि गेजेरजोंनो जोङो मोनबोनो हादों आरो आरो बे आथिखालाव। थ' जेनेबा मा जादों गोबां बेबायदिनो। फेसबुक क्रियेटरफोर दङ इउटुब। क्रियेटरफोर दङना बे ससियेल मिडियानि गेजेरजों दिनिया दिनैहाय गोबां आथिखालाव दिनैहाय गोबां मानसियानो मा गोबां बेबाय दि माने रां आरजिनो हादों आरो बे ससियेल मिडियाखौ बाहायनानैनो मानोना बिखौ औ बेनिखायनो गोबां मानसिफोरानो जेनेबा गावखौ सेक्रिफाइस खालामनानै सेक्रिफाइस माने बेयाव सम होनानै आरो ना
औ औ
माने बे औ माने गावनि जि क्रियेटर जि इयउटुब क्रियेटर माने गावसोरनि जि गाव गावहा जि सिनेल दङना बेयाव गाव खौ बावसोमनानै बेवहाय जेनेबा खस्थ' खालामनानै गोबां बेबायदिनो ससियेल मिडियाव जेनेबा बिदिनो भिडिअफोर मोजां मोजां जायगानि भिडिअफोर हगार होननानै दिनै बिसोरो जेनेबा गोबां बेबायदि जेनेबा रां आरजिनो हादों आरो जायनि जायनि बेलायाव जेनेबा जोङो आथिखालाव इउटुबफोराव जोङो नुनो मोनो बिसोरो बायदिसिना खायसेया जेनेबा बायदि बायदि रोखोमनि जेनेबा बिसोर कन्टेन्ट लायो आरो सोरबाया बाजि लाख एरैनो दावबायनाय सोरबाया गुबुनखौ हेल्प खालामनाय सोरबाया बिदिनो बायदिसिना रोखोमनि जेनेबा बिसोर कनटेन्टनि सायाव जेनेबा बेबायदि भिदिअ क्रियेट खालामनानै बिसोर ससियेल मिडिआव हेगारो आरो जायनि थाखाय जेनेबा बिसोरो बे ससियेल मि डियानि गेजेरजों बिसोर गोबां जेनेबा ससियेल बिदियाव हेगारनाय लोगो लोगो जेनेबा बे बुहुमनि गासै मानसियानो नुजोबो आरो थिग बेबायदिनो जाय फोरनिकि मोजां खामानि मावदों बिसोरो बिराद जोबोद जोबोद मा होनो बिसोरो सापर्ट मोनो आरो माने हेफाजाब मोनो आरो बे लाइक कमेन्ट सेयार नि गेजेरजों बेबादि बिसोर मा बे ससियेल मिडियानि गेजेरजोंनो जेनेबा बिसोर मा मोनो जेनेबा बिसोर आरो लाइक कमेन्द मोनोब्ला बेसोर आरो थुलुंगा मोनो आरो बेबायदि गोदान गोदान भिडिअ लाबोबाय थानो आरो ससियेल मिडियाव बिदिनो हेगारबाय थानो आङो जेनेबा बेफोरबायदिखौ नुनो मोनबोदों आरो जायनि थाखाय बिसोरो जेनेबा बे भिडिअफोरनि गेजेरजोंजों गोबां बेबायदि एबा मा खालामनो हादों रांखौ आरजिनो हादों आरो
रांबो आरजिनो हादों
औ
जों थांनो हायै जों थांनानै नायनो बा जों थांनानै नुनो मोनै जायगाफोरखौ जों नुनो मोननाय जायो नङा होमबा
औ नंगौ नोंथां नं
लोगोसे गावनि रोंगौथि गावनि मा रोंगौ बेखौ जोङो देखायनो हानाय बा गावनि रोंगौथिखौ जाफुंसार खालामनो हानाय ससियेल मिडियानि गेजेरजों गावनि रोंगौथिखौ दिन्थिफुंनो हानायखौबो जों नुनो मोनो नङा होनबा
औ नंगौ नोंथां
लोगोसे ससियेल मिडियानि गेजेरजोंनो गोबां सुबुंफोर बा जोंनि गोरिब गुन्द्रा ससियेल मिडियानि गेजेरजोंनो गोबां सुबुंफोरखौ जोङो हेल्प खालामनाय बा सापर्ट खालामनाय जोङो गोबां गिदिर गिदिर केरेकटार केरेक्टार ओ जोंनि सुबुं माहारिया इउटुब फेसबुक इन्सटाग्राम बायदिनि रां रुफा आरजिनानैबो जोङो ससियेल मिडियानि गेजेरजोंबो गोबां सुबुंफोरखौ हेल्प खालामबोबाय थानायखौ जों नुबोगासिनो दङ नङा होमबा
औ नंगौ नोंथां
नोंथाङा फोरमायनो होबागोन एसे
औ औ नंगौ नोंथाङा जि जिखौ नुबोबाय बा जिखौ मिथिबाय नोंथाङा बुंलांनाय गासैबो सैथोखा मानोना आथिखालाव जेनेबा थिग बेबायदिनो जेनेबा जोङो जुदि जों जुदि बायाब्ला जों जुदि अलसिया जायाब्लाना माने आथिखालाव सासे मानसिया थांना थानायनि जेनेबा गोबां बेबायदि बिदिनो राहाफोर दङ आरो गोबां राहा फोर दङ आरो मानोना बे ससियेल मेडियानि गेजेरजोंबो दिनै गोबां माने रां रुफा आरजिनायखौ जोङो नुनो मोनबोदों जाय निखि निखि जाय निखि खि सासे साख्रियाल साख्रि मावनाय मानसियाबो जिबायदि जेनेबा गारि लानो हायाखै जिबायदि न' लुनो हायाखै सासे इउटुबार क्रियेटरानो बेबादि दामि दामि गारि लानायखौ जोङो नुनो मोनदों बेबायदि गिदोर गोदोर बिल्दिं लुनायखौ जोङो नुनो मोनबोदों हमबला जोङो बेयाव जुदि एसे साननानै नायोब्ला हमबला नायदो
होमबा जोंनि थाखाय ससियेल मिडिया ससियेल मिडियाया जोंनि थाखाय बा जोंनि सुबुं माहारिनि थाखाय मोजां होननानै जों मिथिनो हायो आरो न होनबा
बिय माने मोसे रां आरजिनायनि बिय बिराद जोबोद मोजां मोनसे प्लेटफर्म आरो नों थां बे ससियेल मिडियाबो औ नंगौ नोंथां बेनिखायनो दा आथिखालाव जेनेबा बे ससियेल मिडिआव जे माखासे जेनेबा ओरैनो फानि भिडिअफोर हगारो ना फानि भिडअ हगारो आरो ओमफ्राय बेयाव जेनेबा माखासे ओरैनो जास्ट फानिनि थाखाय एक्चुलि फानि नङा बियो माने ङालाय थारैनो जेनेबा अब्लाबो बे थार खुरांखोनो जेनेबा बिसोरो फानि हिसाबै बनायो मानोना सासे जेनेबा सासे साख्रि मावनायनि गारिखौ खिथियो आरो जेनेबा बे सासे साख्रि मावनायनि गारिया जाबाय टु लाखसनि ओमफ्राय आरो सासे जेनेबा इन्जिनियारनि गारि बिनिया जाबाय जेनेबा फर लाखसनि ओमफ्राय जेनेबा आरो सासे जेनेबा इउटुबारनि गारिखौ खिथिगोन आरो बिनिया एकोरो एक कररनि खिथियो आरो माने खुराङालाय जेनेबा नंग'खा नंग'खा जेनेबा बे नंग'खौनो जेनेबा बिसोरो फानि हिसाबै जेनेबा बनायनानै मा खालामदों बे जेनेबा बे ससियेल मिडियाआव हगारदों आरो हमबालाय नायदो हबालाय बि सासे सा ख्रि मावनाया माने लिमिटेद ना सिना लिमिट दङ आरो ना बिसोरो माने सेलेरारि मोनाया लिमिट दङ आरो नाथाय बे इउटुबारनियाथ' बे बिसिना जेनेबा जेबो माने लिमिट गैया क्ररबारनबो हागौ माने ख्रर'नि गाहायावबो थानो हागौ ख्रर'नि गोजौआवबो बारनो हाग आरो माने बिसोरो जेसेबां बे भिवार्सफोर मोनगोन ना नायग्रा मानसिफोर मोनगोन ना एसांनो बिसोरनिया मा माने बे राङा बे डलारा जेनेबा बारायलाङो आरो बेनि बेबायदि आरो औ बेनिखायनो जेनेबा जोङो मा बे सुसियेल मिडियानि गेजेरजोंबो जेनेबा दिनै गोबां मानसियानो जेनेबा बेबायदि गावनि नखरखौ मोजाङै सोलायनो हादों गावनि गथ'फोरखौ जेनेबा बेबायदि बिदिनो मोजां मोजां मोजां स्कुलाव होनो हादों फोरोंबोनो हादों बेबायदि आरो नोंथां
बुंनो थाङोबा जोङो ससियेल मिडियानि गेजेरजोंबो जोङो गावनि केरियार बा गावनि न'खर दानायखौ जाफुंसार खालामनो हानायखौ जों नुबोदों आरो ना
औ नंगौ नोंथां नंगौ नंगौ बेयाव बेयावबो जेनेबा जङ एसे मोननै रोखोमनि जेबा नुनो मोनो आरो जेनेबा मानोना जुदि जेनेबा खायसे मा होनो मोजां जुदि बिदिनो कनटेन्टफोर लाबोबाय थायोब्ला बेबादि हरसेनि गे जेरावनो बिनि माने चेनेला आरोबाव माने देरसिन जालाय लाङो आरो माने जायनोखि औ जायनिखि जेनेबा सानसेयावनो सानसेयावनो बेबायदि जेनेबा लाखसिमहालागि खामायनो हायो बेबायदि जेनेबा क्रियेटरफोर आङो नुदों आरो ओमफ्राय जेनेबा बे फिसा फिसौफोरबो दङ जायफोरानोखि जेनेबा अरैन' सानाव बेबायदि एक हाजार दुइ हाजार तिन हाजार फोरबायदि खालामनो बेफोर जेनेबा क्रियेटरफोरबो दङ नाथाय बेफोरो जेनेबा आरो गावसोरनि माबायावसो गाव जेनेबा जेसेबां मोजां बेबायदि माबाफोर भिदिअ खौ लाबोगोन गावनि चेनेलखौ जेनेबा मोजाङै फकास खालामनो हागोन बेबायदिनो जेनेबा बियो उम गोदोर जालांबाय थायो आरो गावसोरनि सेनेला स' बेनिखायनो जोङो बे ससियेल मिडियानि सायाव जेनेबा बुंनो थाङोब्ला बेफोरनोसै आरो नोंथां आं आरोबाव नोंथां नोंथांनिफ्रायबो आरो एसे जेनेबा मिथिनो लुबैदों आरो नोंथाङा एसे बुंबाव
आङो ससियेल मिडिया होनोबा ससियेल मिडिया जोंनि मानसि माहारिनि थाखाय जों गोबां मोजां जोङो गोबां गिदिर गिदिर कन्टेन्ट बानायग्रा गोबां गिदिर गिदिर निउस लाइभ जोङो आजिखालि जोङो अबे जायगायाव गुबुन गुबुन दाब दाब जायगायाव जोङो मा जादों मा जायाखै जोङो एक सेकेणडआवनो दसेनो जोङो मिथिनो हानाय जायो अबे जायगायाव मा जादों मा जाया खै जों निउस लाइभ निउस नायनानै बा फेसबुक इउटुब बेफोराव जोङो गोबां नुनो मोननाय जायो बा जोङो मिथिनो मोनै दिनै मा जादों बा गाबोन मा जागोन जों बेफोरखौ मबाइल बा मबाइल बा ओ ससियेल मिडियानि गेजेरजोंनो जोङो नुनो मोननाय जायो नङा होमबा
औ नंगौ नोंथां
जोङो दायो जोङो मबाइलावनो नायनो हायो जे बबे जायगायाव फुटबल जादों बबे जायगायाव क्रिकेट खेल खेला जादों बेफोरखौ जोङो ससियेल मिडिया बा निउस बेफोरजों नों नुनो मोननायखौ जों नुनो मोनो आरो नङा होमबा
नंगौ नंगौ नोंथां नों
औ
दे थारैनो फाहामबाय होनदों नोंथांनिफ्रायबो जेनेबा बे ससियेल मिडियानि सोमोन्दै नोंथाङा गुवारै बेखेवना होबाय औ स' बिथांखौ रोजा रोजा धैनयबाद होबाय आंनिफ्राय
गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिमबो नोंथांजों रायज्लायनो मोननानै गोजोननाय थाबाय
औ समाबो जाफैबाय स' जोङो दिनैनि बे ससियेल मिडियानि बाबो जि रायज्लायबाय बे आयदाखौ जोङो दिनै बेयावनो फोजोबनोसै ना मा होनो नोंथां औ दे गोजोननाय औ गोजोननाय थाबाय नोंथां नोंथांनिसिम गोजोनथों